नों गाब। हेलौ नोंथां। हेलौ खोनादों ना औ मोजां खोनादों दा। मोजां औ आंनिखौ मोजां। खोनादों दा नोंथां हो औ जेबो आव आव माबा साउन खोनायाखैना नोंथां। औ अब्ला दिनै मोन। औ अब्ला जोंहा दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। सावरायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां।
दा दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै। अब्ला जोंनि। आं दावबायनाय जेनेबा जोंनाव बिराद। गोबां जायगायावनो दावबायारि जायगाफोर दङ माने नायथावना नायथावना। जोंनि हासामनि। आरो जोंनि बिटि सि नि गोबां जायगायावनो। आङो माने नायथावनाय नायथावना जायगाखौ। मोनथियो आरो दा। ओरै सानजानिफ्राय लानानै माने। आपार आसामनिफ्राय लानानै आरोना सानजानिफ्राय लानानै। जोंना शिबसागर, डिब्रगर, सिलसोर। बेफोर जायगायाव माने गोबां दावबायारि जायगाफोर दं आरो। दा आङो बेफोर जायगायाव माने माने दावबायारि जायगा होननानै माने बयबो नायफैग्रा जायगा होननानै मिथियो आरो। दा सबसे माने फेमास आरो मुंदांखासिन जायगा होनोब्ला औ खोनादों दा नोंथां।
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ आवाजखौ साउन्खौ।
ए मोजां खोनायाखैना, दा खोनाबाय दा।
दासो खोनादों दे औ खोनादों नोंथां।
औ औ दा जोंनि मोजांसिन माने जायगा होनोब्ला हरै जोंनि माने फेमास आरो मुंदांखासिन जायगा होनोब्ला ओरै माजुलि थाबाय, ओरै काजिरङगा थाबाय, आरो जोंनि बि टि सियाव माने मानास थाबाय आरोना‌ आरो बेफोरनो माने मुंदांखासिन जायगा होननानै आं सानो आरोना जोंनि आसामाव। ओ दा गोबां जायगायाव माने गोबां रोखोमनि दावबायारि जायगाफोर दङ। जेरै औ। माजुलि होनोब्ला जेनेबा मोनसे दैनि गेजेराव थानाय मोनसे जिप आरो बियो आइलेण्ड होनो जिखौ। बेयाव गोबां रोखोमनि दावबायारिफ्रा माने जाहाज नाव गाखोनानै बेयाव माने जायगाखौ नायनो थाखाय थाङो आरो बियो बियो माने मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानायबो बियो मोनि आइलेण्ड जोंनि भारतनि गेजेराव। आरो लोगोसे काजिरङाबो मुंदांखा जोंनि माहारियारिनि‌ मानानि नेसनेल पार्क आरो बे माने माहारियारि पार्क आरो बे। आं बेखौ मोनथियो आरो। दा बेयावबो गोबां रोखोमनि दावबायारिफ्रा जिब जुनार नायनो थांनायखौ नुनो थाङो। बेयाव माने मुंदांखा थसेल' गंगोनां गान्दा खौ मोननो थाङो आरो बेयाव। बेखौ नायनो थाखाय गोबां रोखोम मानसिफ्रा गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै नायनो थाङो आरो। गुबुन आरो हादरारिफ्राबो नायनो फैयो नोंथां बेयाव। खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
औ। आरो दा दा डिब्रुगरावबो बे बिदिनो बेरायग्रा जायगाफोर दङ बिदिनो बेयावबो थाङो दिडब्रुगरावबो आरो
नोंथां डिब्रुगरावहाय डिब्रुगरा मोनसे ए मानि थाखाय मुंदांखा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा डब्रुगडरा मानि थाखाय माने मुंदांखा दाससिमलागै
आं खोनायोल' मुंदांखा होननानै नोंथां बेयाव माने एसे सिटिया माने आरो दा माने सेकेन्ड सिटि होननानै माने नोगोर होननानै बेखौ डिक्लयार खालामदों ओंखायनो एसे मुंदांखा होननानै मिथियो बेयाव माने समायना सिटि आरो औ नोंथाङा माबाफोर बुंनोबा खोन्थानोबा खोनन्थानो हागोन आरो नोंथां
नोंथां आं डिब्रुगऱावहाय
औ
मानि टाइमखा होनोब्ला आङो एसे मोनथियो आरोना माने टि गार्डेननि थाखाय ओमफफ्राय जेब्लाय साहा बागाननि थाखाय मुंदांखा होननानैसो मोनथिना मोनो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां बेनि थाखाय नायो आरो औ
बागानानो दङ बेवहाय होननानै आरो
औ औ औ नोंथां साहा बागाननि थाखाय थाङो आरोना बेयाव नायनो आंबो बेखौ मिथियो अब्ला नोंथाङा माबाफोर दावबायनायनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन
नोंथाङा काजिरङा काजिरङा नेसनेल पार्कआव फैफेरबायोन नामा नोंथाङा
आङो थाङाखै नोंथां बेयाव माने आङो माने जोंनि खौरां बिलाइ खौरां बिलाइ आरो निउस मिडियाफ्राव नुयो आरो बेफ्राव नुनानै टिभिफ्राव नुनानै आङो माने माने मोनथिदों आरो ना बेयाव आं थांफेराखै आरो
आङो आं थांफेरबाय थांनाया नोंथां
औ नोंथाङा मा मा नुबाआ
आं थां आं बेवहाय थसे गङारि गान्दा नुबोदों मैदेर नुबोदों आरो माखासे मोख्रा होना बुङोना जोङो बान्दरबो बुङो
ओ
बे बेफोरखौ नुबोदों आरो बायदिसिना दाउफोर नुबोदों मै नुबोदों अमा नुबोदों बेफोरखौ नुबोदों आरोना नोंथां बिनिफ्राय आं मोनथिनाय बायदिबा काजरा नेसनेल पार्कआ एरियाया जोंनिया माने जा बेसेबां बाहागो हा होनना बुङोब्ला जे बेसेबां जायगा आवग्रिना दङब्ला ब्रै रोजा थामजौ किल' मिटार बेसेबां माने हा आवग्रिना दङ आरोना काजिरङा नेसनेल पार्का
उम औ नोंथां हेल' औ खोनागासिनो दं नोंथां
आंनिखौ खोनादों ना नोंथां
आङो औ खोनादों नोंथां खोनादों
आरो नोंथाङा मानासनि बारै मोनथियो नामा नोंथां। मानास माहारियारि फार्कनि हेल' हेलौ नोंथां
माने नैजौ दाइन मायथाइयाव माने जा नेसनेल काजिरङा नेसनेल पार्क बेखौ इस्टाब्लिस खालामदोंमोन आरो दाजेनदोंमोन आरो
अ नोंथां उम औ नोंथां हेल'।
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों।
उम अब्ला बे काजिरङानि अनगायै मानास नेसनेल पार्कखौ मोनथियो नामा नोंथाङा मानास माहारियारि पार्कखौ
आङो गोबां मिथिया आं जा दङ एसे अ दे बुं दे फोरमाय नोंथां
बियो जोंनि बि टि सि निनो माने माने आसामनि मादाव ओ जोंनि बि टि सि नि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मोनसे माने नेसनेल पार्क आरोना बे बेयो माने भुटान बरदार खाथियाव आरोना बेयो नोंथां।
औ नोंगौ औ खोनानो मोन्दों आंबो भुटान सेरावनो दङ होननानै।
औ बेयावबो आं थांखांबाय आं गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो थांदों आरो बेयाव गोबां रोखोमनि दावबायारि गुबुन-गुबुन हादरनिफ्राय फैयो आरो नोंथां बेयाव। दा मिथिंगायारि नुथायफोरजों लोगोसे आङो जिब जुनार आरो मिथिंगानि माने फुंखाफोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि ओ माने जिब जुनारखौ नुनो थांदों आरो आं बेयाव आंबो नोंथांबादि खोन्थानो हागोन जिब जुनारखौ माने थसेल' गां गोनां बो मोनो बेयाव सनालु गाबनि मोख्रा मोननो थाङो नोंथां बेयाव आरो
ओइ मा औ नोंथां आंबो खोनानो मोन्दों नोंथां माने नुनो मोनो होननानै।
उम आरो दाउसिन दाउला गोबां रोखोमनि ओ बाथ' नुयो आरो बिदिनो दाउ मैना नुयो दाउखौऔ नुयो गोबां रोखोमनि आरो भुटाननि माखासे ओ जिब जुनारफोरखौ माने दाउसिन दाउलाफोरखौ फैनाय नु नुनो थाङो आरो बेयाव दा मैदेर मैदेरखौबो गोबां रोखोम फालो-फालो नुनो थाङो आरो बेयाव आरो लोगोसे खाथियावनो दै-दै दंना बे खाथियावनो भुटाननिफ्राय फैनाय दैया बिराद मोजां बोहैबोयो आरो बे दैयावनो माने बिराद मोजां माने ना नाफोरखौ मोजां गिदिर-गिदिर नुनो थाङो आरोना बेयाव आरो लोगोसे बिनि समायना मिथिंगायारि हाजो हाला बिराद समायना नुथाय नोंथां गोसो बोनो हानाय आरो ना आरो बे बिफां
हाग्रा बंग्राफोरानो जोंनि मिथिंगायारि रैखाथिखौ लाखिबोगासिनो दं आरो नोंथां। बेजों लोगोसे ओ अब्ला नोंथां ओ दिनैनि बे आइ दाखौ इसेयावनो फोजोबनोसैसामा टाइमा जोंना समाबो गैला टाइमआबो गैला अब्ला गोजोननाय थाबाय नों
औ नोंथां औ
औ
जागोन नोंथां आंहाबो जोबोर मोजां मोनदोंदि रायज्लायनानै बेखिनिखौ सावरायनो मोनबाय नोंथांदों।